हेलौ
औ
अ खोनादना नोंथाङा
औ खोनादों
ओ अब्ला जोङो नोंथां दिनैनि आयदाखौ आइजोफोरनि हाबा हुखानि सायाव लानोसै नङा होमबा
औ औ
औ ओ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा आइजोफोरनि हाबा हुखानि सोमोन्दै
औ हागोन
औ दे
ओ आं फोरमायना होनो ओ आइजोफोरा ओ गोदोनि दिनावथ' आइजोफोरनि ओ बिदिनो खामानि हिसाबै हिसान दानायानो बर'फोरनि बर' आइजोफोरनि खामानिमोन ओ बर' आइजोफोरा गोदोनि फ्रायनो गोबां ओ बिदिनो जि सोंनानै बा जि दानानै बिदिनो ओ रांफोरखो खामायोमोन आरो ओ बेफोरजोंनो गोबां आइजोफोरा न'खर खुंलाङोमोन आरो गोदोनि दिनावथ' ओ रावनिबो बर' हारिनि माने बर' समाजनि न'खरफोराव रावनिबो न'खरावनो इसान गैयि होननायानो जाफेरखायामोन मानोना गासैनि न'ख फ्रावबो बिदिनो हिसानसालिया थाखोयोमोन आरो ओ जिफोरखौ दानानै इनो गोदोनि ओ आइजोफोरा बिदिनो न'खरफोरखौ खुंलांदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जों गोबां आइजोफोरनि खामानि फोरखौ जों नुनो मोनो जेरै जोङो ओ दाउ अमा फिसिनाय बेफोर दाउ अमाफोरखौ फिसिनानैबो बिदिनो आइजो माहारिफोरा बिदिनो रांफोरखौ खामायनो हायो आरजिनो हायो आरो न'खर फोरखौ खुंलांनो हायो आरो गोबां गावनि नांगौ जानाय गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों मोननो हायो ओ आरो दाथ' दैज्लां सफैबाय नङा आमबा ओ दै जोंनि समावबो बिदिनो आइजोफोरा दुब्लि एबा फोथारफोराव माइ गायनानै बिदिनो रांफोरखौ खामायो
औ
औ बिदिनो गोबां खामानिफोर दङ जेरै आइजो माहारिया न'आव थानानैबो ओरैनो थानाय समाव ओ बिदिनो खेथिफोरखौबो खालामनायखौ जों नुनो मोनो मैगं थाइगं गायनानै ननो न' जानो थाखाय थाखायबो बिदिनो न'आवनो मैगं थाइगं गायनानै बा बे ओ मैगं थाइगंफोरखौ जों बुरजा मानि खालामनानै बेफोरखौो जोङो फाननोबो हायो आरो
औ
औ अ
ए
औ बुंनायसाय
औ नोंथाङा नै बायदिनो जेनेबा आइजोफोरनि हाबा हुखायाथ' नोंथाङानो फ्रायै बुंखाजोबबाय अब्लाबो आं एसे फोरमायनो सानबावदों आरोखि
औ औ
नोंथाङानाय बायदिनो आइजोफोरनि हाबा हुखाया गिबियावनो जेनेबा ओ जि दानायखौनो होननानै गोदो गोदायनिफ्राय जेनेबा बे जि दानायानो सोलिबोदों नालाय जिदानायखौनो गिबि आइजोफोरनि खामानि होननानै सानना लानाय जायोमोन आरो जेनेबा गोदोनि समाव जेनेबा सासे आइजोखौ बिलाइनो थाखाय एबा फिसाजोखौ बिलाइनो थाखाय जोङो जि दानो फोरोंनांगौ जायोमोन आरो जि दानो जि दानो रोङ रोङाब्ला जेनेबा गोदोनि समावहाय रावबो सेंग्रायानो बे बे सिख्लाखौ लां लांनो नागिरामोन आरो बेनिखाय जोंनि जोंनि बिमा बिमाफोराहाय गावनि फिसाजोखौ जाहाथे हाबा हाबा जानायाव जेबो जेंना सोमजियैनि थाखाय जि जि दानायखौ फोरोङोमोन आरो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंनि जि दानायखौहाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो फोरोंनायखौ नुनो मोन आरो बिसोरो ओरैनो फिसा फिसा मोनसे मा होनोमोन बेखौ नोंथाङा मिथियो नामा बे गथ' फोराहाय इदिनो मोनसे हिसान बायदि फिसा गन दोननानैहाय थुमथाम दोनानै औ औ बिदि खालामनानै सोलोङो मोन आरोना ओमफ्राय बिदि सोलोंनायनिफ्रायनो आ इदिनो एसे एसे रोङै रोङै रोङै देरनानै एसे रोंहैनाय जाहैखायो आरो जोंना आइजोफोरा बर' आइजोफोराहाय ओमफ्राय आरो बिमाफोराबो एसे फोरोंसिगोन रोङाबाथाय बेयावनो आइजोफोरा जि दानो रोंसिगोन आरो आरो बिदिनो गोबां फोरनि खामानि दंबावो नोंथाङा होननाय बायदिनो जेनेबा आइजोफोरा फुंनि फुंनिफ्राय सिखारजासिम आइजोफोरा फुंनिफ्राय सिखारजासिम
औ
गोबां खामानि थायो आरो न'खर न'खरनि खामानिबो ओ जेरै न'खरनि खामानि होनो ब्ला सिखारनाय लोगो लोगो जोंहा आइजोफोरनि खामानिया जाहैबाय सिथला सिबनाय ओ इदिनो ओंखाम संग्रा इसिं इंसिं सिब नाय बेफोरदि सिबनानैहाय थोरसि लथा सुनाय ओ ओंखाम ओंख्रि संनाय आरो हौवाफोरनो एबा फिसा फिसौफोरनो ओंखाम खुरना होनाय। ओ इफोरनो आरो गोबां बिदिनो आयजो फोरनि खामानि दङ। आरो बेबायदिनो नो ओ आइजोफोरखौहाय ओ फालांगिबो खालामनाय नुनो मोनो आरो
औ औ
मैगं थाइगं जेनेबा मैगं थाइगं न'आव फोनाय मैगं थाइगंफोरखौहाय ओ बुथुमनानैहाय बाजारफोराव लांनाय आरो रां रां आरजिनानै न'खरनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लाबोनाय बेफोरदिखौ नुनो मोनो आरो
औ
औ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना औ
औ ओ उम गोबां दङ उम बर' आइजोफोरनि बिदिनो मावनाय दांनाय बा हाबा हुखा खामानिफोराथ' ओ जेरै नोंथाङा बुंलांबाय ओ गोदोनिफ्रायनो ओ हिन्जाव माहारिया हिसान दानो रोंनांगौ जानानै फैयोमोन बा गोदोनि दिनाव जाय सिख्लाया हिसान दानो रोङा बेखौ रावबो हाबा खालामामोन औ नंगौ बेबा
औ
ओ बिदिनो ओ गोबां दानाय लुनायनि फारसेबो गोबां आइजें आयलाफोर दङ नङा होमबा? ओ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै ओ एसे बुंनो हागोन नामा जेनेबा हिसानखौ हिसान दानो थाखाय मा मा नाङो बेफोरखौ
औ औ हायो नोंथां।
औ दे बुंनाय साय
औ जोंनोथ' गिबियावनो हिसान हिसान हिसान एबा जि सोंनो थाखाय ओ गिबियावनो जोङो खुन्दुं खुन्दुं नांगौ जायो। खुन्दुंखौहाय जोङो खुन्दुंखौहाय जोङो मुस मुस्रा मुस्रा मुस्रा मुस्रा एबा सुमफ्लाफोरावहाय सानानै लानाय जायो आरो सुमफ्रा संफ्लायाव अ बिदि सानानैहाय जोङो मोजाङै जेनेबा बेखौ सानानैहाय लानाय जायो आरो नांगौ जखानि ओमफ्राय बेखौहाय जोंनो जेन्थेर सरि जेेनथेर नङा मा होनोमोन बेखौ फ्रेम फ्रेमावहाय सोनानै लानाय जायो आरो। फेमाहाय गुदुं गुदुं थायो। ओमफफ्राय बेयाव गु गुना गुनाखौहाय ओरै सोनाय जायो आरोना खंखाय खंखाय खालामनानै। बा बेयावहाय जोङो समाव सोननानै लानाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो बेबायदिनो जोङो जि सोङो आरो ना जेनेबा गन दोननानैहाय। ओ मा होनगोन बे गनखौ बिदिनो गन गन दोननानैहाय जोङो गोलाव जेनेबा ओरै ओरै खर'आव मोननै खिथुआव जेनेबा उनखै मोननै ना मा दोयोमोन आरोना नोंथां आं बारा मिथिलाय लाङा। ओमफ्राय अब्लाबो आं एसे बुंनोसै। देर बेबादि फ्रेमजोंहाय ओरै बोनानैहाय लांसिगोन आरो ना। बेबायदिनो जोङो नानै बिदिनो सोंनाय जायो आरो बेबायदिनो आरो खुन्दुंखौै साननानै बिदिनो खाननाय मानाय जायो। ओमफ्राय बेयावहाय बेवहाय नांगौ जानाय मुवाफोरा जाहैबाय जोङो गिबियावनो साल खुन्था नांगौ। साल खुन्था नांगौ। थंब्रै। ओमफ्राय आरो ओ था साल नांगौ।
उम बिदिनो गोबां ओ मुवा बेसादफोरखौ नांगौ जायो नङा होमबा?
औ औ।
औ आं आं मिथिनायाव आं जि सोंनायनि फारसे नोंनो ए से बुंनानै होनो
औ औ बुंजागोन दे नोंथां औ जागोन नोंथां।
सोंनाय हाबायाथ' दानाय लुनाय हाबानि मोनसे गाहाय आयदाखा। आरो बियो हिनजाव माहारिनि बिनो खामानिखा नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ जि सोंनो थाखाय जोङो गिबियावनो हाथायाव बायना लांनाय खुन्दुंखौ सोरखि गिदिराव सोनानै दाङा नाथायाव थु ननानै लाग्रोनो नांगौ जायो नङा
औ औ।
बेनि उनाव बेखौ ओ ओंखाम माइदिजों सिफ्लेनानै माइदि होनानै सोरखि फिसा गंनैयाव सोनानै दोंनै थुजोब थुजाबना लानाय जायो। मानोना दोंनै थुजाबो ब्ला जिया रोजा जायो बेनि थाखायनो जोङो दोंनै थुजाबनाय जायो। आरो थुनखांनाय उनाव दाङा नाथानिफ्राय बख'नानै दान्दायाव सोनानै लामनाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबादिनो जि दानो लानाय आगर आखाइयाव एबा बिदाबाव गोनां जानाय खुन्दुंनि गाबफोरखौ थियारि खालामनाय जायो। ओ जिन जि दानो था खायबो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि गाब दोङो नङासै?
औ नंगौ।
ओ बेनि उनाव खुन्दुंफोरखौ माइदि होनानै फोराननानै थियारि खालामना लानाय उनाव ओ बे जिखौ सोंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो। ओ बिदिनो ओ सोरखियाव गुबुन गुबुन गाबनि गोनांथि जानाय खुन्दुंफोरखौ सोरखियाव सोनानै दोनना ओ दोननाय जायो। उम खुन्था जों लोगोसे ओ बेरानि खुन्थिबो दोनानै लानाय जायो जिखौ सोंनो था खाय।
औ नंगौ नोंथां।
औ। ओ गिबियावनो जखा बादियै खुन्दुङाव दागो होनानै जि दानायनि बिबां बादि जिखौ सोंनाय जायो। ओ बेबायदि सोंनानै आरो बेनि उनाव खायखांनानै थोरो ओ सोंनाय खुन्दुंखौ मोजां खानजंजों खाननानै गान्दैयाव फाननानै लानाय जायो। आरो बिखौ सानै मानसिया बांसिनै खालामनाय जायो नङा होमबा औ जेरै सोंनाय सासेया फारसेथिङै बदांगिजों गोरा बोनानै गुबुन फारसेथिङै गान्दैयाव गोरा फाननानै लानो नांगौ जायो। ओ बिबदि नो सोंनाय खुन्दुंखौ थोरखां थोरनानै फानखांनाय उनावनो खननो नां गौसा आरो सिं फारसे ओ बेबायदिनो जि सोंनानै नो खननानै जेब्ला बेफोर गासिबो जायो औ औ बिनि उनाव दानाय जायो आरो ओ उम ओ दे होमबा नोंथांनि सिम गोजोननाय थाबाय ओ सुंद'यै अब्लाबो बिदि नोंथांनिफ्राय बर' आइजोफोरनि मावनाय दांनाय हाबा हुखानि फारसे मोनथिनो मोनबाय आरो बेजों लोगोसे से ओ जि दानाय जि सोंनाय बेबो आइजोफोरनि खामानि बिनि बागैबो आं मिथिनो हाबाय बेनि थाखाय फ्राय नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय औ दे हबा
औ नोंथां